औ औ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों
औ होनबा जोंङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव आयदानि सायाव सावरायनि
औ औ
गानो जाबाय बर'फोरनि गामि जौगानायनि ओ दानि ओ दानि गामिफोरा माबायदि आरो गोदोनि गामिफोरा माबायदिमोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
हेलौ
औ नोंथाङा एसे फो फोरमायनो हागोन नामा औ
गामि होनोबाथ' जोंबो गामियावनो जोनोम मोनना देरबोदों दा गोदोहाय जेसेबां जे माखासे गोरिब थाखोनि सुबुंफोर थायोमोन गामियाव आरो दायो नैबे जुग गावहाय नैबे समाव माने
औ
गोबां गोरिब न'खरनि सुबुंफोरखौ
नुनो मोनला औ औ नंगौ नंगौ
ओ मा होनो मोनसे गामि जानांगौबा आरो न'खरफोरा खम थायोमोन दायो न'खरफोरा बांबाय आरो दा माने आथिखालाव गामियावनो गासैबो सुजुग सुबिदाया माने जाजोब बाय होननानै जों बुंनांगोन आरो ओ जाजोबद्रायाखैबाबो माने दाइनजि बाहागोआ जौखोन्दोआनो ओ माने जौगाबाय
औ नंगौ
जेरै नोङो गोदोनि समाव मोनफ्रोम लामाफ्रानो हाब्रु दैब्रुजों जोङो थाबायनो गोनां जायोमोन ओ खादालजों खदालजों जावनानै लामाफोरखौ रायजोफ्रा माने खोनानै लानो गोनां जायोमोन।
औ नोंगौ
लोगोसे न'खरनि जि ओ मा होनोमोनलाय जे थांना थानायनि जिउ खुंनायनि राहाफोर
औ औ
बैफोरो गोबां खस्थ'यै सोलिबोनांदोंमोन।
औ नोंगौ
थिं रांखावरियाबो बै समाव ओ गोबां गैयामोन रांखावरिया खममोन आरो दानि बायदि मोनफ्रोमबो गामियावनो ओ गारि गरानि सुबिदा गैयामोन। नाथाय दायो गं गामिनि गंफ्रोमबो न'खरफोरनावनो ओ मटर साइखेल खेल आरो साखा खब्रै गारिफोर बायदि बायदि ओ मा होनो बैफोर आइजें आयलाफोरा माने मोनबाय आरो सफैबाय माने ओ बायनानै लानो हाबाय। सोरजिनानै लानो हाबाय।
औ औ नोंगौ
फोराबो फाकखानि जाबाय आरो गामि गामि फरायसालि ओ हस्पिटेल बिदिनो साब सेन्टार आरो माने बायदि बायदि गामियाव जे नांगौ बैफोरखौ मानि एसेबाबो सोरजिनानै लानो हाबाय आरो दानि गामिनि सुबुंफोरा ओ बैफोरनो मोनफा मोनफा गामि जौगाथायनि बिदिन्थिफोर नङा होमबा
औ नंगौ
औ आथिखालाव गामि फोरावबो ओ नोगोरनि बिल्डिं लुनो हमबाय। पागखा पाखानि ओ न' लुनो हमबाय
औ नंगौ नंगौ
जायफोराबो खानि जाबाय
औ औ
फसंथानफोराबो
औ
मथामथि जौगायानो जों बुंनांगोन गामि ओनसोलाव
औ औ नोंगौ
उम माबाफोर फोरमायथि
औ औ नोंथाङा थिगानो बुंदों दानि आरो गोदोनि गामिफोरजों माने गामिफोरनि गेजेराव माने जोबोद फारागथि जाना फैबाय नङा होमबा मानो होनबा औ गोदो गोदो जोंनि गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा आबादखौल मावनानै माने आबादजोंनो सोनारनानि थानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जोंनि गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा गोबां मानि ओ‌ रोंगो सार जाबाय गोरों गोरा जाबाय बेनि जेनेबा जोंनि दायो गामियाव थाग्रा ओ सुबुंफोरा सोरबा सोरबा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि मावहैनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आबादनि अनगायैबो आरो गोबां फाहामसालिफोराव ओ डाक्टार मावनायफोरखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो गामिफोरावनो दायो जोबोद गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिफोर खुलिनायफोरखौबो जों नुनो मोनदों दायो औ जेरैबायदि गामि गामि खाथिनि ओ गामिफोरावनो आरो जेरैबायदि सिगां दैबाना जायोमोन गामिफोराव दायो माने बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय ओ रैखा मोननायफोरखौबो नुनो मो नो मानो होनबा गोदो ओ गोदो जोंनि ओम सुबुंफोरा बा मानसिफोरा बांसिनानो दैमा जिं जिं हाजो जिं जिं थानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन दाबो थायो होमबाबो माने दायो बारा नुनो मोनला आरो नफोरखोबो गोदो जेरैबायदि औवा जिगाबफोरजों बानायनानै लायोमोन आरो दायो पाकानि बेबायदि नुनो मोनबाय आरो गामिफोराव जोबोद माने जौगादों आरो जेरैबायदि कारेन्ट कारेन्ट लाइटजोंबो फरायसालिफोराव कारेन्ट जाबाय लाइट जाबाय पेेनफोरजों माने मोजाङै औ इफोरनि फरायनो हायो दायो मोजाङै गोदोथ' बेबायदि
नंगौ नंगौ हेलौ खोनादों ना हेलौ हेलौ हेलौ